खोनादों ना नोंथां? औ नोंथां औ औ। औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों एसे दैज्लां, बोथोर दैज्लां बोथोरनि सायाव जों एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। जोङो दैज्लां बो थोर होनबाथ' जोङो बायदिसिना जोङो आबाद मावो आरो। जेरै गुबैयै जेरै माइ माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो। बेखौ गा- बे थ गासैबो सुबुं माहारि सुबुं माहारिनो गोनांथि आरो बेयो मानसिनो थांना थानाय मोनसे राहा आरो बे। बेजों लोगोसे जोङो बायदि सिना मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांबो गायो आरो जोङो। दा जोङो गु गिबियै माइ आबादखौ गायनो गोनांबा जोङो गिबियै जोङो माइग्लि माइ सोमग्रोना दोननांगौ जायो आरो फा थोनि बस्थायाव गोरायै खाारथुमनानै। दैयाव हरसेबा हरनै जोङो सोमना दोनो आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ बो बोखांना लाबानै थाइसे जायगायाव दोनथुमो दोनथुमना जों एसे फेन लाना होयो आरो। जाहाथे बियो बेखौ जोङो गाजा हरनो थाखायसो माबाना दोननाय जायो नालाय दैयाव सोमखांनानै जोङो थाइसे जायगायाव दोनथुमनाय जायो नालाय गाजा हरनो थाखायसो बेनि थाखाय एसे फेनलाना होनाय जायो आरो। आरो बेयाव जोङो थास' थास'नि बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जों खोबसिनना दोनो आरो द औ बिनि उनाव बे जेब्ला गाजा अरो गाजा अरनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जे फोथार फोथार एबा दुब्लियाव जोङो एवना दोननाय जे बे दुब्लिया जानांगोन जे ओ दुब्लिया जे एवग्लिनानै गुरै हा ओ फोमोनजोबनाय लोथो लोथो बिदि फोमोनजोबनाय बिदि हा जानांगौ आरो बेयो। आरो बेयाव जों दा माइग्लि माइ एबा माइ गाजा अरनायखौ जोङो लांनानै बे फोथाराव जोङो फैनाय जायो आरो। फैखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो गोरलै बिलाइ खिलियो बेयो खोथियानि महर लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ फो फोथाराव एवनाय फोथाराव जोङो बेखौ गायनाय जायो आरो। आरो जा जोङो बे माइखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो जौगोन देरगोन बेखौ जों जोबोद बे समाव जों जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो। जायहा जे माइयाव ओंखारनाय हाग्रा बेखौबो जोङो ओ बो हाग्राफोरखौबो जोङो साफा खालामना होनांगौ जायो आरो एम्फौ जा एम्फौ उनाव जायो। बे एम्फौफोरखौबो जों बेनि थाखाय जोङो गोबां मुलि हासार एबा होनांगौ जायो आरो आरो बेनि उनाव जोङो बे जेब्ला जौखांनानै एबा माइ फिथाइ ओंखारनो जागोन। बे समावबो जों जोबोद लानांगौ जायो। दा जेब्ला माइ फिथाइ ओंखारखांनानै जेब्ला बे मोनगोन अब्ला जों बेखौ हानानै न फारसे लाबोनाय जायो आरो नफारसे लाबोनानै जों बेखौ ओ गोदोनि दिनावथ जोङो मोसौ हालिजोंनो नायोमोन आरो माइफोरखौ नाथाय दानि जुगाव जोङो बे बिदि मोसौ हालेवनोबो मोननो थांला नालाय बिनि थाखायनो जोङो टेक्टर एबा मिसि ङाव नानाय जायो आरो ओ जेब्ला बेखौ नाखांनानै जोङो ओ माइ फिथाइ मोनगोन ओ माइ फिथाइ बे माइखौ जोङो ओ दुलियाव ननि फाय ओ बाख्रियाव जों बेखौ दोनथुमो आरो आरो बेखौ जोङो जेब्ला औ जेब्ला जोङो माइरं एबा ओंखामनि गोनांथि जायो जों बेखौ ओ मिसिङाव दानि जुगावथ मिसिं नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो दिंखि एबा उलाराव दे-देनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ
औ बेखौ जोङो जेब्ला जों बे माइखौ सौखांनानै जों माइरं मोनो बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै जोङो जायो आरो आरो जा जा जों माइ फिथाइखौ जे हाखांनानै जों नायो बे माइ फि जाननिफ्राय फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय जा बिलाइ बे बिलाइखौ जोङो जोङो जिब जुनारनोबो जाहोनाय जायो आरो जेरै मोसौफोरनोबो जों दाना होयो बिदि आरो आरो जा माइरं जाम जा माइ फिथाइ माइ फिथाइनिफ्राय जा जुजाय ओंखारो बेखौ जोङो ओ अमा अमाफोरनो आदार होयो आरो जों मोसौ बोरमाफोरनोबो होनो हायो आरो औ औ नंगौ आरो बेनि उनाव जोङो जा माइ फिथाइ माइ बेखौ ओंखाम महरै जों मिथिना मोनबाय आरो बिनि उनाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो गायो आरो मैगं थाइगं जेरै दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं होनबोलाथ लेस्रा भिन्दि मैथा बिदि खाक्रेला बिदि बायदिसिना मोनो आरो दैज्लां बोथोराव आरो जा माइ आबाद गायनाय बेथ गोदोनि दिनाव जोङो बोथोरजों सोलिनाय अखा बिदि गायोमोन आरो जोङो नाथाय दानि जुगाव एसे अखाबो बारा हाबांला दैनिबो आंखाल बिनि थाखाय जोङो सिल' पाइप ओ सिल' जावनानै एबा पाइप बहायनानै जोङो मिसिं पाइप बहायना दो दैमा एबा फुख्रिनि ओमफ्राय जों दै बोखांनानैसो माइ गायनाय जायो आरो दानि जुगाव। नाथाय गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगाव जों बोथोरजोंस बोथोरजों सोलिनाय अखाजोंसो गायोमोन नालाय नाथाय दानि जुगाव एसे आलदा जालांबाय आ ओ आरो दैज्लां बोथ थोर होनबाथ' गरमाबो एसे बांस जायो इदिनो आरो औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायस सा माइ आबाद गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। ओ जोंनि ओनसोलावबो नों थाङा जेरै आंनो फोरमायलांदों बेफोरदिनो माइ आबादखौ मावो। ओ बिब्दिनो जोङो माइ आबाद मावनो थाख दा गिबियावनो नांगोन माइ माइज्लि बेखौहाय जोङो ओ फा नांगौ जखानि ओ गलानिफ्राय बायनानै लाबनाय बा न'आवनो जोलैनो दोनखानाय बेखौहाय जोङो नांगौ जखानि लानानै फाथो बस्थायावहाय खानानैहाय फुख्रि एबा दैमायावहाय साननैबा सानथामनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ थां
ओमफ्राय जोङो बेखौ सोमना दोननायखौ साननै सानथामनि उनाव जोङो बोखांना लाना फैनानै बोखांनाय समाव जोङो दसे बे बार नांनाय जायगायावनो दोनथ'यो आरो जाहाथे बेयाव थानाय दै आ गलांजोबो आरो बेनि थाखाय
औ नंगौ थारैनो।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ बोखांनानै लाना फैनानै न'आवहाय ओ फेनस्रानानै होनाय जायो आरो उखुन्दाफोरावहाय दोननानै। बिनिफ्राय जोङो बेखौ फेनस्रनानै दोननानै ओ थास' बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गरम जानानै ओ बेयाव गाजा बेरो बिनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो बि खौ ओ खानसे बा खाननैनि थाखाय खाननैया नो बांसिन दिनो खाननैनि थाखाय जों बेखौ दोनो दोननानै बेयाव गाजा बेरोब्ला जोङो बेखौ फोथाराव ओ फोनो लाङो आरो फोथाराव फोनो लांनायनि सिगां जोङो फोथारखौहाय मोजाङै खारायनानै लानाय जायो आरो। खारायनानै लानानै जोङो बे बेनि आलिखौ मोजाङै दाननाय जायो दाननानै जोङो खारायो खारायनानै जोङो ओ हाया मोजाङै गेब्लेयोबा गुरै जायोब्ला जों बेहाय सामार होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ थारैनो।
बेनिफ्राय जोङो ओ फोनो लानानै थांनाय जायो आरो माइज्लि बा माइखौ जोङो। फोनोनो लानानै थाङो लाना थांनानै जोङो फोनो नागिरनाय समावहाय ओ फोथारनि खनायावहाय जोङो गय जरा फाथै जरा होनानैहाय ओ आइ माइनावखौहाय खु खुलुमो आरो। जाहाथे बियो जोंनि ओ खोथियाखौहाय मोजाङै बा माइखौहाय मोजाङै ओ जाहोयो बिनि थाखाय जोङो खुलुमग्रोनानै लायो आरो।
औ नंगौ दा नोंथाङा जे दा बुंबाय जे माइ माइ आबाद गायो। बे माइ आबाद ओ मा मा मा मा रोखोमनि माइ आबाद गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ मिथिनायखथ' आं बारा एस एसेबां गोबां माइफोरनि मुंफोरखौहाय मोनथिया। ओ आं दा सान्दै नुनाय गायनाय नुनाय बेफोरो जाबाय माइब्रा जोसा। ओम। रन्जित बिहार बेफोरदि औ बेफोरदिखौनो आं गायनाय ओ नुयो आरो नोंथां जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय।
औ नंगौ।
औ। औ बेनिफ्राय जों माइ आबाद खालामनायाव जोङो जाखो ओ खोथिया होनाय खोथिया फैयोना। बियो जेब्ला जायो। अब्ला जोङो माइखौ गायनाय जायो नालाय ओ मा होनो जोङो ओ आलि दाननानै लाग्रोनाय जायो आरो।
औ थारैनो।
आलिखौ दाननानै लानानै जोङो ओ हाखौ मोजाङै खारायनानै लानानै जेब्ला बे हाया गुरै जायो अबोब्ला जोङो ओ बे खा खारायनानै लानाय हायाव जोङो सामार होनानै जोङो ओ खोथियाखौ फुनानै लानानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। दे जों दे माइ गायनाय नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो ओ सावरि जालायोमोन आरो जे बेनाव बेनाव जोङो माइ गायनो थाङोबा बे-बेनाव जों सावरि जायोमोन बेबो जोंनाव माइ गायनो फायो जेरै सावरि जायो। नाथाय दानि जुगाव एसे बदलायबाय आ रो दानि जुगाव जोङो रांखावरि नङाबा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया बायदि आरो मो आरोम औ नंगौ। आरो जोङो जे गिबिनिफायनो माइग्लिमाइखौ जोङो नोंथाङा जे जा गलाफोरनिफे बाहायो होनदों बेनि
औ
आंखौ नांगौ जायो आरो जोङो खो थिया फुनायनिफाय फोनायनि फाय बेयावबो जोंनो रां नांगौ जायो आरो गायनायफोरावबो गायनानै जोङो गासैबो समावनो जोंनो रांखौ नांगौ जायो आरो रां नङाबा जोङो दानि जुगाव माइ आबादखौ मावनो हायाबायसा आरो बिदिनो
औ नंगौ।
औ नंगौ थारैनो आरो बिदिनो आरो जे दानि जुगाव आरो एसां बो माइ आबाद माइ आबाद माने जायखिजाया आबादखौनो बारा मावला आरो मान सिफोरा ओ दानि दानि जुगनि मानसिफोरा ओ जे साख्रिखौ साख्रिखौ नेयो एबा साख्रिनि साख्रिखौ होसोयो आरो आदै गोदोनि जुगाव बिदि बारा नुवामोन ओ आबै आबौआ बेफोरखौनो मावनानै जायोमोन आरो न'ख न'खर दायोमोन आरो न'खर मोनसे एबा न'खर मोनसे ओ सोलिलांनायावबो बे गोबां मदद होयो आरो माइ आबाद मावनाया।
औ नंगौ ओ गोदोनि जुगनि बायदि दानि जुग गावबो बेफोरबायदि माइ आबाद बा मैगं-थाइगंनि आबादा जानोबो हमला मानो होनो बुङोब्ला ओ गोदोनि जुगाव हाय जोङो ओ रासायनारि हासारखौ जोङो बाहायामोन नालाय जोङो जोंनि मि थिंगायाव मोननाय हा सारफोरखौसो बाहायोमोन नालाय बिनि थाखाय गोदो बेफोरबायदि ओ जेरै माइ आबादानो जा मैगं थाइगङानो जा गोदोयो साबसिन जायोमोन आरो नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बे
औ नोंथां औ नोंथां दोन्थ'नोसै बिदिब्ला दे नोंथां बिदिब्ला गोजोन्थों औ